हेलौ नोंथां खुलुमबाय हेल' नोंथां अ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दं दे नोंथां
औ फ्रिदं आं नोंजों मोननैसो माने आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना
अ सावरायजागोन दे नोंथां
सावरायजागोन ना माने आङो जोंनि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नारजिजों अमानि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंजों
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ दे ओमबा आङो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायलांसै नोंथाङा मोजाङै खोनासंलांदो
औ जागोन दे नोंथां
औ जागोन दे माने जोंनि बे नारजिजों अमा दोरोङारि ओंख्रि बेयो जोंनि सोलिबाय थानाय मोनसे ओंख्रि बे ओंख्रिखौ नार्जि जों अमा ओंख्रिखौ माने जों माबोरै बानायनांगौ माबोरै बानायनानै जायो माने बेखौ माबोरै संनांगौ बे ओंख्रिखौ संनायाव आरोना मा मा बुस्थु बुथुनि गोनांथि जायो मा मा मुवानि गोनांथि जायो बेनि सोमोन्दै एसे आङो फोरमायना होनि नोंथांनो
औ औ
औ जोंनिया बे नारजि अमाखौ संनोबाथाय गिबि गिबियावनो जोंनो नारजि होननाय बुस्थु बे नार्जि गोरायखौ नांथारगोन माने
औ औ औ
नारजि गोरान नांगोन बेनि उनाव नांगोन जोंनो खारै
औ औ
खारैया जोंना बे न'आव बानायनायानो जायो जेनेबा थालिर मादाफोरनिफ्राय बानायनाय नाय बिदिनो माबानिफ्राय बानायनाय बेखौ खारदैखौ नांगौ आरोना
औ औ औ
इनाव नांगोन जोंनो अमा
औ औ
अमाखौ नोंथाङा अमाखौ गोरानबो लानो हायो आरो नङाबा नों बे अमा गोदान लाबोजेननायखौ बा थाजा थाजाखौबो नों संनो हायो माने
औ औ औ।
बेखौ संनो थाखाय नोंङो मा खालामनांगोन। खारै आरो माबाखौ बै नारजिखौ माबानांगोन नोंङो। नारजिखौ। नोंङो सोमनानै दोननांगोन दैेयाव माने। माने बे नारजि ओंख्रिखौ । संनायाबो माने सोरबा सोरबा गोबां रोखोमनि संङो माने जेनेबा। बे नारजिनि गोखाखौ खारहोनो थाखाय आरो ना।
औ औ औ।
सोरबा माने नारजिखौ हरसे माने दैयाव सोमनानै दोनो माने । सोरबा सोरबा।
औ।
आरो सोरबा सोरबा मा खालामो नारजिखौ दै गुदुङाव रुगारो माने। जाहाथे बिनि गोखाया खारो माने खायसेया खायसेया बिब्दि खालामो। खालामो माने आरो खायसेया डाइरेक्ट मा खालामो। दैयावल सोमनानै बेखौ संङो माने।
औ।
बेनि उनाव नोंङो जेनेबा हमना लाबाय नों दैयाव सोमखांबाय दैयाव सोमखांनायनि उनाव बे नारजिखौ नोंङो बोखांनानै। बोखांनानै आरोना।
औ।
बोखांनानै नोंङो मोजांङै दैफोरखौ एसे फसरनानै मा खालामनांगोन। मा होनो दै गुदुं फुदुंनांगोन नोंङो ग्लब ग्लबनो माने। दै गुदुं फुदुं। सुंनांगोन नोंङो मोजांङै दै गोदौहोनानै नोंङो बेयाव नारजि आरो खारैखौ नोंङो मा खालामनांगोन। बेयाव नोंङो बे मोननैखौबो दैे गुदुङाव होननानै नोंङो रुनानै लाग्रोनांगोन माने
औ औ
मोजांङै रुनांगोन बेनि सायावनो खारदैखौ मोजां बिबांनि ग्रोब नांजासे थोजासे नोंङो बेहाय होना होनांगोन माने होननानै नोंङो मा खालामनांगोन बे नारजि आरो खारैखौ नोंङो ग्लब ग्लब गोदौ होनोनांगोन माने
औ औ औ
गोदौ होना लाग्रोनांगोन नोंङो गोदौ होनानै बेखौ एसे मोनफ्रामनायसिमहालागै नोंङो ग्लब ग्लब बेखौ गोदौहोना लागोन। लागोन आरोना बेखौ गोदौफुनाय समावनो माने बेराफारसेथिंजाय नों मा खालामनांगोन बे जोंनावथ अमानि गोनांथि जायो नालाय
औ औ
अमाखौ माने जोंङो फ्राय खालामनांगोन माने माने थावाव होनानै बेयाव नोंङो गोबां मस्ला मस्लिफोर होनानै जिरा माबा माबि बिदिखौ जाब्रां संख्रै सामब्राम बानलुखौ होना नोंङो बेखौ एवनांगोन माने बेखौ बे अमा बेदरखौ माने नोंङो
औ औ औ
खावसे माने आधा खावसे आधा फ्राय खालामनांगोन आरोना। आदा फ्राय खालाम नांगौ मा खालामनांगोन बै जायबाखिनि ग्लब ग्लब गोदौबाय थानाय नारजिजों खारै
औ
बेहाय नों माने बै अमा फ्रायखौ नों जि खालामदोंमोन बे अमा फ्रायखौ नोंङो मा खालामनांगोन बे जाहैबाय ना खारदैजों अमा ग्लब ग्लब गोदौनाय
औ औ औ
गारसननानै मोजाङै होनांगोन माने गारसनना होनानै नोङो बेखौ मोजाङै एग्लुंनानै होनां गौ माने एवग्लुंनानै माने बोजों अमा बेदरजों खारैजों नारजिजों माने मोनथामजों मोजां ग्रोब मिलायनानै मोनसे नारजिजों अमा ओंख्रि जानाय बायदि मा हामनांनो बेखौ गलायनानै होनांगोन माने।
औ औ
गलायनानै नोङो बेखौ ओरैनो नों अरावनो सङानो जा गेसावनो सङानो जा माने नों बेखौ नोङो जि मिनिट बा नैजिबा मिनिट बिसेसो गेजेराव नोङो फोमोनाङो माने नैजिबा मिनिट नोङाबा नैजि मिनिट माने बेखौ नोङो ग्लब ग्लब बेखौ माने जिखिनि जोङो अमा बेदरखौ हाफ फ्राय खामदोंमोन नालाय आधा खावसेल'सो फ्राय खामदोंमोन
औ औ
बेखौ बेखौ मोनहोनो थाखाय नोङो बेखौ आरोबाव नोङो खनसे गोदौ होनांगोन माने बे अन नारजि आरो खारै आरो अमा बेखौ नोङो मो जां मोनहोनो थाखाय नोङो नैजिबा मिनिट बा नैजि मिनिटसो नोङो मोजां रुग्रोनै लानांगोन माने फोमोननांगोन माने नों नैजिबा मिनिट नि उनाव नोङो बिखौ माने नैजिबा मिनिटनि उनाव बियो मोनसे गोरोन्थिनि था खाय माने बेयो मोनसे मोजां नारजि नार्जिया जाहैनोबो दोलो दोलोसो जाखायो नालाय नारजिया बिदि जाहैयाबो जानोबा हागौ मोनसेनि थाखाय मानो होनबा बेयाव जायबा बे खारै बे खारैनि होनाय नारजिजों खारैजों होनाय बिबाङा बै नारजि खारैनि बिबाङा खम जायोब्ला आरोना बे माने नार जिया दोलो दोलो जाहैया माने बै जोबथारनायाव माने माथाय ओंख्रिया मोजाङै जाहैया। बाथाय नोङो बे खारदै खौ मोजां बिबांनि नोङो मा खालामनांगोन होनानै लाखानांगोन माने जखाखौ मोजाङै होमबासो नारजिजों अमाजों माने बे मोनसे मोजां ओंख्रि महरै नोंनो जाजाथाव महरै जोबथारनायाव माने जाहैगोन आरो ना बेखौ नोङो साखिनानै बा माबा मोनसे खामनानै नोंगौ बेखौ मोजां मा होनो नोङो जानानैसो बिखौ माने नायनांगोन माने बिदिनो नैजिबा मिनिटसोनि उनाव सं खांनायनि उनाव नारजिया माने नोंनि नारजि आरो अमा बे ओंख्रिया नोंनिया थाग थियारि जाबाय आरो जानो थाखाय आरोना। बेखौ दा नोङो मोजाङै दसे फोमोनखांना दोनखांनानै एसे गुसु खामसोनानै नोंथाङा जानो हासिगोन आरोना बेखौ नार्जिं आरो अमाखौ बे बेखिनियानोसै। एसे माने नारजिजों आरो अमाखौ ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो आं नोंखौ नोंथांनो एसे सुंद'नि गेजेरजों माने नोंनो फोरमायथिनाय जाबाय आरो
गोजोननाय थाबाय नोंथां जायखिजाया आङो नोंथांनि ओ बे बुंनायनि गेजेरजों आं नोंथांनि जिखिनि नारजिजों अमा संनाय आं बेखौ मिन्थि नानै जोबोर मोजां गोजोननाय मोनबाय दा आङो नोंथांनो आङो फख्रि फख्रियावदि नाखौ जों माबायदि फिसियो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरोना नोंथाङा ओ खोनासंनो
औ औ हागोन दे हागोन हागोन औ औ हागोन दे।
आं नोंथांनो दा बुंनोसै दा जोंहा बुंनो थाङोबा फु ख्रिया मोनसे लांदां जायगायाव जानांगौ फुख्रिया नोङो जेसेबां गिदिरानो जा फिसायानो जा बेखौ हिसाब लानानै नाखौ होनो गोनां जायो आरो गो फख्रि फुख्रिया फुख्रि जाबानो दे जायखिजाया गोथौ थौलेखौ हिसाब लायालासेनो जावनो नाङा बेयाव फास फुटनि बाराद्राय गोथौ जावनो नाङा मानो होनबा नानो ना जि ना होगोन नोङो बेयो ओ बिदुंनिबो गोनांथि जायो बिदुंबो ए से नांगौ जायो बेनि थाखाय बिदुं नाङै सनाय बायदि बेबायदि ओ सिम जावनानै नाखौ फिसिनो नांगौ आरो आरो गंसे फुख्रियाव माने मोनसेल' ना खौ होनो नाङा बेयाव गुबुन गुबुन जादनि ना होनांगौ जेरै फकुवा, कमलकाट रौ, मिर खा जापान बेबायदि लगायनानै होनांगौ आरो औ माने बेबायदि ला गायोब्लासो नाया देरो माने मोनसेल' ओ ओम जतनि ना होयोब्लाथाय बियो मोजाङै देरनो ग्र' जानो चान्स मोनो आरो माने खाबु मोनो औ खाबु मोनो बेनि थाखायनो माने लगाय गथाय होनो गोनां जायो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ दानाखौ टाइम टु टाइम होनांगोन आरो जोङो फुख्रिखौ फुख्रिनि दैखौ जोङो ओ ना होनायनि सिगांनो टेस्ट खालामनांगोन टेस्ट खालामनानै जोङो। बेखौ बेयाव पटास नांगौ ना सुनै नांगौ ना संख्रि नांगौ बेखौ नायनानै मोजां होनांगोन आरो बेखौ होनायनि उनावसो जोङो ना फुवानखौ होगोन होनानै बेयाव जोङो नाखौ फेदेरनो आखायाव लागोन आरो बेबायदि जोंहा ना फिसिनानैबो गोबां मानसि जानो हायो। बेयो जुदि फुख्रिया गिदिरबा नोङो बेयावनो ना फुवानबो खालामनो हानानै गोनोखोआरि आदब बाहायनानै ना फुवान खालामनानैबो फाननो हायो। बेबायदिनो गुबुनाव साप्लायबो खालामहरनो हायो बेबायदिनो आरो बेदरनि थाखायबो जोङो बाजाराव ओ फाननो हायो। बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो। नायाव एसेबां खस्थ' गैया बेबायदिनो ओ बाराद्राय खस्थ' गैयै खामानिया मोजां आरो मानसिनि थाखाय बेनो माने मोजां फियोबाथाय मोजां फिथाइखौ नानि बे आरो बेनोमोन नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बोरै मोनखो एसे फोरमायनो हागोन फोरमायोबा
औ गोजोननाय मोन्दों नोंथांनि ना फिसिनाय आदब खायदाखौ आङो खोनानो मोनना नै गोजोन्नाय मोनदों दि इयुनाव बे आंबो माबाफोर उनावफोरबो आंबो माने बे ना फिसिनानै जानायनि माबाखौ खाबुखौबोदि आङो मोनबाय बोरै बोरै मा नाखौ फार्स्टआवनो फुख्रिखौ मोजाङै फोसाबनानै लानांगौ मा मा मुलि होनांगौ बेसेबां गो थौ जावनांगौ बिदुंखौ बेसेबां मोनहैनांगौ मा मा रोखोमनि ना फिनांगौ नोंथांनिफ्राय आङो बुहुद मिथिनो मोनबाय। माने इयुनाव आङो माने जोंनियाव ना फुख्रिफोर होनो हा बानायनानै आङो माने ना जानो गोसो जायोब्ला नोंथांनिफ्राय आङो बुहुद माने मदद मोनबाय आरो ना माने। इनिफ्रायनो नोंथाङा दा ना फुख्रि बानायगासिनो नामा?
औ आंनाव दङ दा गंबा दङ ना फुख्रि आं दा नोंथांनो आं थोजासे ओ ओ माबाखौ रोंगौथिखौ आं नोंनो हो-होबाय। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबाथाय आंनाव सोंबावनो हागोन
औ औ ओरैनो नोंथाङा बे फख्रियाव मा माखौ मा मा नाखौ बांसिनै फिबाय दंङ'?
आङो दा बुंनो थाङोबा ना नाफोरखौ आङो रौ मेरगा कमलकार आरो सिलभार ब्रेकेट ओ बेफोरखौ फिसिनाय जायो मानो होनबा जोंनि ओ एरियायाव माने जोंनि ओनसोलाव जोङो बे बाजाराव जों बे नाफोरखौ बांसिन थाब फाननो हायो। ओ मुलामफा खालामनो हायो बेखौ बे नाफोर खौ माने जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा माने गोबां फसन्द खालामो मोजां मोनो बायो बेनि थाखाय आङो बेखौ नायनानै बे नाखौफोरखौ फिसिनाय जादों आरो। बेबायदिनो आङो आं गावनि न'खरखौ सालायगासिनो।
औ बे नोंथाङा दिे बुंदोंमोन ना गंसे फुख्रियावनो जेनेबा नाखौ फिसियोब्ला गुबुन रोखोम रोखोमनि ना होनांगौ होननानै बुंदों ना नोंथाङा?
औ औ
हमनानै ला गुबुन गुबुन रोखोमनि नाखौ फ'ख्रियाव फिसिबाय बेनि उनाव गुबन रोखोमनि ना थानायाव जेनेबा माबाफोर बेराम जानानै ना मानानै थैनायखौ नुनो मोनो। बहाबा बहाबा बेफोरो मानिफ्राय जायो बिनि बिनि माबाया मानिफ्राय जायो बेखौ बोरै होबथानो हायो नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा?
आङो नोंथांनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनि माने जोंहा ना फुवानखौ होनायनि सिगां सिगांनो जोंहा मोनसे दैखौ फुख्रिनि दैखौ फुख्रि जावखांनायनि उनाव जेब्ला अखानि दैया दै थागोन अब्ला जोंहा बै दैखौ ओ लेब ओ जाय टेस्ट खालामग्रा जायगा बे दैखौ टेस्ट खालामनो गोनां जायो। बे टेस्ट खालामनायाव जोंहा मा खमि दं मा ओ ओ बेक्टेरिया दं बेफोरखौ नुयो माने। बेयाव जोङो बिखौ नायनानै मा मुलि नांगौ मा मा नांगौ ना पटास नांगौ ना माबा नांगौ बेखौ होनो हायो आरो। बेखौ हो खांनायनि उनावसो जोङो नायखांनायनि उनावसो जोङो ना फुवानखौ मोनफा मोनफा मोनफा होनांगौ बे नङाखि ओ फुख्रि फि सायावनो अबारद्राय ना होनाङा माने नांगौ बिबांनि होनांगौ। अबारद्रायबाबो नाया गावजों गाव माने माबा जानानै थैयो आरो थैनाय माबाफोरा औ माने अफारद्रायबाथाय बिसोरो माने हां मोना मोना जायो । अफारद्रायबाथाय बेनि थाखायनो बिसोरनो अफारद्रायबो होद्रायनाङा फुख्रि हिसाबै नायनानै होनांगौ बेखौ
औ औ
गावनो आन्दास लानानै होनांगोन आरो ।
औ औ औ नोंथां बे नाखौदि फिसिखांनायनि उनाव बेखौ माबोरै जोथोन लाखिबाय थानो हायो आरो?
जोङो बेखौ जों नायनांगोनखि ओ आदार होनो फैब्ला बा जेनेबा ओ हमनानै ला ब्रेकेदा बा सिलभारा माबायदि आदार जायो बेबायदि खौ नायनानै जोङो होनो नांगोन दानाखौ । गुबुन गुबुन दा बुंनो थाङोबाथ' जोङो गामि फोराव जोङो गुन्दै बायदिसिनाजोंनो फिसियो । नाथाय बिदिजों जोंहा नाया देरनो नागिरा । बिसोरनो नांगौबायदि नोङो थाब मुलाम्फा दिखांनोबाथाय नोङो दाना होनो नांगोन दाना होयोबाथाय थाब मुलाम्फाखौ मोनगोन आरो । बेबायदिनो बेबायदि खालामोबाथाय माने थाब आरो थाब मुलाम्फाखौ मोननो हायो ।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम । रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनि जिखिनि ना फिसिनायनि जिखिनि आदब खायदा बेखौ आंनिसिम फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा सा बायखर गोसो गोरबोनि बावहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समाबो जाबाय। बिदिनो दोन्थ'लायनोसै आरो ना नोंजों फोरमायनो मोननानै गोसोनि गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दे गोजोनथों गोजोन दे।